हेलौ हेलौ औ खोनादोंना नोंथां?
नोंथाङा दायो औ नोंथाङा दायो फ्रियैनो दंना?
औ नोंथां दङ फ्रियैनो दङ
अ अब्ला नोंथांजों मोनसे टपिकनि बागै सावरायो ओ नोंथांमोननि ओनसोलथिं जेनेबा मा मा जि- जिब जुनार मोनो ओमफाय बेफोरखौ मानि थाखाय फिसिनाय जायो बिनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायना होनो नांगोन नामा?
बिफोरबायदिनो मोसौ बिदिनो सैमा बोर अमा बेफोरनोसै आरो बेफोरखौ मानो फिनाय जायो होनोब्ला गावनि मुलाम्फानि थाखाय
औ
मोसौखौ जों नायोब्ला बोरमाफोरखौ जों नायोब्ला बा मोसौ मोसाफोरखौ जों नायोब्ला बिदिनो जों गोबांथार मुलाम्फाखौ मोननो हायो आरो जेरै हासार गोबोरखि जोंनिया आबादफोरखौ मोजां खालामनोबा जों मा नांगौ हासार नङासै?
औ
जोंनि हासार गैयाबाथाय जाया जोंनि मैगं थाइगं जानायखौ नु जोङो बेबायदिनो आबादफोरखौ जों नुनो मोननाय नङा आरो बेनिखायनो जों बा जोंनिथिं बेबायदि मोसौ मोसा बा मैसोफोरखौ जों फिनाय जायोनो
उम
बिदिनो दानि जुगावथ' जों गोदोनि जुगावथ' बेबायदि नुबोदों मोसौफोरजोंनो हालेवनाय नङासै
औ औ
दानि जुगावथ' बे ट्रेक्टर जाबाय गोदोनि जुगाव जमा जमायै हालेवनायखौ जों नुनो मोनोनो जोंनि थाखाय जुनारफ्रा गोनांथि आरो जेरै सैमा सैमो जेब्ला सिखाव होयोब्ला बिथांमोना मा खालामो बिदिनो दिउटि लिरनायखौ जों नुनो मोनो आरो मावउजि जेरै मावउजिफ्रा जोंनि न'फ्राव एन्जराव बांद्राय जायोब्ला बिदिनो हमनानै जानायखौ जों नुनो
औ
आरो बिदिनो रोखोम रोखोमनि बिनो जुनारफोरखौ जों फिनानै जोंनि जिउ खांनायाव मुलाम्फा खालामनायखौ जों मोनो अ बे समाव नोंथांनि बे मिथिना लानो नोंथांमोननि सोलाय मा मा जुनारफोरखौ फिसिनाय नुनो मोनो आरो मानि थाखाय फियो नोंथांनि न'आव माबैसो बेबायदिनो जुनारफोर दङ बेनि सोमोन्दै बुंनो
बिदिनो बुंनो थाङोबाथ' जोंनि ओनसोलथिं बिदिनो जेनेबा गामि ओनसोलाव मोनफ्लेबाय थानाय बिदिनो दाउ अमा सैमा बोरमा मोसौ बेफोरखौ बांसिन मोननाय जायो जोंनि ओनसोलथिं ओमफफ्राय बिदिनो जोंनि नर्थ बिदिनो दाउ अमा सैमा बोरमा हांसो मावउजि बेफोर दं आरोखि ओमफ्राय बिदिनो अमा अमा होननानै बुङोब्ला अमाखौ ओ फिसिनायनि जाहोनानो जादों बिदिनो फालांगि खालामनानै बिदिनो रां आरजिनो थाखाय बिदिनो गोबां अमा फिसिनाय जायो बिदिनो ओ न'फोराव जेनेबा मालाबाफोर रांनि गोनांथिफोर जायोबा माबा जेंनाफोर जायोबा जेनेबा माबा मोनसे जायोबा बेफोरखौ मानि फाननानै माने रांनि गोनांथि जायोबा रांखौ जेनेबा मोननो थाखाय औ बेखौ बेनि थाखाय फिसिनाय जादों आरो। ओमफ्राय बिदिनो मोसौ मोसौ होननानै बुङोबा ओ मोसौखौथ' जों बयबो जोंनि न' न' बांसिन ओ बर'फोरनाव जों मोसौफोरखौ नुनो मोननाय जायो बिदिनो मोसौ मोसौखौ फिसिनायनि ओ जाहोनानो जाबाय बिदिनो मोसौनि जा गोबोरखि बि एबा बि बेखौ मानि हासार होननानैबो बुंनाय जायो। बेखौ मानि बेनि माने बिनि गासिबो बाहागोआनो माने गासिबो बाहायजोबजायो माने गासै गासिबो बिनि जा दाथायफोर बेफोरखौ गासिखौबो बाहायनाय जायो। बिदिनो मोसौनि गं होननानै बुङोबा बेफोरजोंबो बायदिसिना आगजुफोर बानायो बिदिनो ओमफाय ओ मोसौनि जा खि बिफोर हासार जायो ओमफ्राय बिदिनो मोसौनि जा ओ गाय मोसौ गायनिफ्राय जों गाखेर गांगेय मोनो बेफोरखौ जों लोङो ओमफ्राय बिदिनो मोसौ
उम
हालुवा हालुवा होननानै बुङोबा बेफोरजों जोङो बायदिसिना आबादथिलिफ्राव जेनेबा ओ बिदिनो हाल एवनो बिदिनि थाखाय बाहायनाय जायो। ओमफ्राय बिदिनो माने मोसौआ बिदिनो गांसो जानानै थांनानै थायो ओमफ्राय बिदिनो मोसौखौ मानि आथिखालाव मोसौखौ बांसिन मानसिफोरा मानि रां आरजिनो थाखायबो फालांगि खालामनाय खौ जों नुनो मोनो बांसिनानो
औ जे गाइखेरनिफ्राय जोङो गोबांथार रोखोमनि सक्लेटफोर जानाय मुवाफोर बानायनायखौ जों नुनो मोन आरो ना नङासै जेर पनिर,
बेनिखायनो जोंनि थाखाय जुनारफ्रा बा मोसौ मोसाफ्रा इम्परटेन्ट
उम बिदिनो माउजि होननानै बुङोब्ला
बिदिनो
औ माउजिखौ बिदिनो फिसिनाय जादों ओ न'फोराव जे जेनेबा खना खनला ओ जेनेबा खांख'मा एन्जर बेफोरखौथ' जोङो नुनो मोननाय जायो जोंनि ओनसोलाव बिदिनो गामि गामि बांसिन बिदिनो खां खमा, एन्जर बेफोरो खना खनला थानानै बिदिनो जि जेनेबा जिफोर अरसिनाय ओमफ्राय बिदिनो माइरंफोर बस्था अरसिनानै बिदिनो माइरंफोर जानानै बिदिनो बावनो जानाय बावनो खिनानै गालांनाय मानि गोबां खहा खालामनानै गालाङो आरोना बिसोरो ओमफ्राय जायनि जाहोनाव मावजिफ्रा मानि बेफोरखौ खौ नुयोब्ला माने होसो होसो माने बुथारो आरोखि ना बेफोरखौ ओमफाय जायनि जाहोनाव मानि माव बुथारबा मानि खांखमा एन्जर बिदिखौ बारा नुनो मोननाय जाया मानो होनोब्ला माउजिखौ एन्जरा जा जोबोद गियो। बिनि जाउनाव बिनि थाखायनो माने मावजिफोरखौ फिसिनाय जायो बिदिनो ओमफ्राय सैमा सैमा होननानै
उम
औ सैमा होननानै बुङोब्ला बिदिनो सिखाव बायदिसिना बिदिनो मोनाफ्राव सिखावफोर फैफ्लांबायबा बिदिनो जेबा सोंनानै औ सोंनानै बिदिनो मोनथिहोनाय रैखा खालामनाय बेफोरनि थाखाय फिसिनाय जायो आरोखि ना नोंथां।
दिनै जुनार होनोब्लाथ' जोंहा मोननै रोखोमाव रानदों नङा?
औ औ
जेरै हाग्रानि न'नि
ओं
जों हाग्रानि जुनारफोरखौथ' जों मिथिखागौ हाग्रानि जुनारफ्रा माबायदि?
औ
दिनै जोंनि गावनि फिसासिनखौ मा खालामनायखौ जों नुनो मोनो होसोनानै जानाय।
औ
मोसा मुफुर औ।
बिदिनो ओमफ्राय जोंनि न'आवथ' दंबावो जेनेबा औ बोरमा फिसिनायबो जायो जोंनाव ओमफ्राय बोरमाखौ बिदिनो फिसिनाया बिदिनो बोरमाखौ मानै रोखोम फिसिनाय जायो जेनेबा बोरमा मेन्दा आरो बोरमा बिदिनो गामि ओनसोलाव मोननाय बोरमा। बिदि ओ बिदिखौ फिसिनाय जायो ओमफ्राय बिदिनो बोरमा मेन्दा बोरमा मेन्दाया गुफुर जायो जों बयबो मिथिखायो बिदिनो बोरमा मेन्दा जा बिगुर बेजों मानि गुदुं गुदुं जि फोर बानायनाय जायो।
खमबल उम
ओ बोरमानि जा जेनेबा ओ बोरमाखौबो जों जानाय जायो जानायावबो बाहायनाय जायो बोरमाखौ। ओमफ्राय बिदिनो बोरमाखौ बिदिनो गोबां बोरमा फिसिनानै माने फालांगि जेनेबा फार्मफोर बानायनानै बोरमानि बेफोरनि थाखायबो औ। औ फाननानैबो रां आरजिनायखौ जों नुनो मोनो।
दानि जुगावथ' बोरमानि दामाथ' बे बोरमानि दामाथ' बांद्रायबाय। बा बेदरा दाम बां बारा जाबाय नङासै? नोंसां नोंथांमोननिथिं बेसे दा बोरमानि बेदरनि दामा?
बिदिनो जोंनिथिंबो ओ जेनबा जा ओनसोलाव जेनबा बिनि दामाेन मानि आलादा आलदा जायो आरोखि ना जायगा लायै जायगा बिदिनो जेनेबा गाबा गाव जेनेबा ओ अबेबा ओनसोलाव जेनेबा बोरमानि जेनेबा बोरमा खासि मानि बेफोरखौ मानि बां सिन दाम लानायखौ जों नुनो मोनो ओमफ्राय बिदिनो बोरमा नरमेलखौ जेनबा बोरमा बुन्दिफोर बेफोरखौ माने ओ खम माने एसे खम माबा बेसेन जेनेबा बेफोरबायदि नुनो मोनो मानि औ फाननायखौ नुनो मोनो मानि बिदिनो आलदा आलदा मानि जायगा लायै जायगा मानि जेरै बेसाद फोरबाबो जेनेबा जानाय लोंनायफोरबाबो औ बिदि मानि आलदा आलदा जानाय ओ जानायखौ जों नुनो मोनो बेसेनफोरखौ बे माने जायगा लायै जायगा बिदिखौ नुनो मोनो आरोना जोंनि ओनसोलथिं माने अबेबा मोनसे बाजाराव बे दामबा माने अबेबा बाजाराव बिदिनो खमबो जानो हागौ बारासिनबो जानो हागौ मानि बिदिखौ नुनो मोनो जोंनि ओनसोलथिं।
उम उम अब्ला नोंथाङा मा बेदरखौ जानो मोजां मोनो जेरै अमा दाउ बिदिनो बोरमा
बांसिनानो अमाखौ बांसिन जानो मोजां मोनो। मानो होनब्ला अमाखौ गोदोनिफ्रायनो जाबोनाय अब्लाबो माने अमाखौ बांसिन मानसिफ्रानो जानो गोथाव मोनखायो थेवब्लाबो ओ सोरबा गोथाव मोना जानो होमबाबो आङो अमाखौनो बांसिन जानो मोजां मोनो आरोखि। नोंथां अमा बेदरखौ।
औ अमानि दा बेसेना बेसेबां नोंथां मोनथिंजाय?
अमानि दामाथ' बिदिनो सेरसेफ्राव जेनेबा बिदिनो। थिनस' आरायस' माने ओ बिदिखौ नुनो मोनो बिदि खाथि खालाफ्राव जों। बांसिन बिदिनो। थिनस'खौ नुयो ओमफाय बिदिनो ओमफाय गोजानफ्राव जेनेबा टाउनफोर जेनबा। थावन नागिरनायफ्राव बिदि जों जोंनि ओनसोलाव बिदिनो सारिस' बेफोरखौ नुनो मोनो जोङो सेरसेयाव।
औ औ जेरै जों अमानिफ्राय मा मा मा मुलाम्फा मोननो हायो नोंथां?
बिदिनो अमानिफ्राय अमा ओ गोबां मुलाम्फा मोननो हायो बिदिनो अमाखौ जोङो फिसिनो थाखाय गिबियाव मानि जौ जेनेबा जौ मावो ना जों बर'फ्राथ' बिदिनो जौनि जेनेबा अफ्रि। अफ्रिखौ जाहोनानै माने बिदिनो फिसिनाय जायो आरोखि ना ओमफाय बिदिनो। थाब देरनो जेनेबा मोदोम जानो मानि गोथावसिन जानो थाखाय मानि। गुन्दै होदेरनाय जायो अफ्रियाव मानि बेफोर। औ होयोबा माने ओ गोथावसिन जायो थाब देरो होननाय खोनायो बिनि थाखाय बे बेफोरखौ होनाय जायो बा बिदिनो सोरबाबा आलदा जिनिस। जाहोयो मानि सोरबाबा ओ मानि अमानि जा। आदार जाग्राखा जेनेबा बिदि बेफोरबायदिखौ बायनानै जाहोयो नाथाय। बेफोरबायदिखौ बाहाय माने बारा गोथाव जाया आरोना रस गैयि जायो अमाया मानि न'आवनो न'नि जेनेबा गावनि संनाय अफ्रिफोर बेफोरखौ माने जाहोबा माने अमाया। थाबसिनबो देरो ओमफाय बिदिनो गोथावसिनबो जायो। बिदिनो ओमफाय अमाखौ मानि। फालांगि खालामनोबो थाखाय ओ बिदिनो अमाजोंबो मानि आथिखालाव अमा फाननानैबो। गोबां रां आरजिनो हायो जायनि जाहोनाव अमा फार्म गोबां बानायो ओमफफ्राय बिदिनो खायफा मानसिफोर बेजोंनो रां आरजिनानै माने गावनि जिउखौ माने खुंलाङो आरोखि ना नोंथां।
औ नोंथां टाइमाबबो जानानै फैबायनोदां जोंहा।
औ सावरायखौ सावनो दोनथसै होनबा नोंथां।
नों दा दसेनि उनावनोसैनो?
औ दे होमबा नोंथां।